औ औ खुलुमबाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो,
औ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ आं फ्रियैनो दङ।
औ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन, ओ आय आय औ आयदायानो, जाबाय बिबार बिबार गायनायनि सोमोन्दै जेरैबायदि बिबारखौ जोङो मा, माबायदि गायो माबायदि जुथ थुनलायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने जों बिबार, फ माने जोङो बिबारनि सोमोन्दै सावरायनो होनदों ना नोंथाङा? माने बिबारा माने जोंना गोबां रोखोमनि बिबारफोर थायो आरो जों बिबार, अ माने जोंनि जेनेबा न' बांखौ समायहोनायजों लोगोसे जोङो माखासे, गोबां फुजा आरो जोङो साजायनाय बायदि बायदि बायदिसिना खामानियाव बाहायो आरो जोङो, बिनि अनगायै जोङो बयनिफ्राय सिगां जों बिबार, खौ बयबो मोजां मोनो नङा होनबा समाय होयो जोंनि जेनेबा न'खौनो होन, जोंनि लामा बायदि बायदियाव जों बिबारफोरखौ गायनाय नुयो बेजों लोगोसे जोंना माखासे फुजाफोर, जायोब्ला जोंहा बिबार बावनानै जोङो इसोरखौ सिबिनायबो नुनो मोनो नङा होनबा?
औ
बिनि अनगायै जोङो जेनेबा दानि दानि, जोङो बिबारखौ जेनेबा जों गाव गावखौनो समायहोनो एबा हिनजावफोरा जेनेबा, खानायाव बिबार थुयो नङा होनबा जेनेबा हिनजाव गोदानफोरा गाव गावनि हा, माबाफोराव बा माबाफोर ओ फोरबोफोराव जेनेबा जों खानायाव बिबार थुनाय, खौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों, बिबारखौ जेनेबा, सोरबा मोजां मोननायनो एबा जों जायखौ मोजां मोनो बेनो माने जों बुके एबा माबा बायदि बायदिसिना बानायनानै माबाफोर जेनेबा मोज मोजां फोरबो बा जोनोम दिन एबा माबानायाव अननाय अननाय जासिनाय एबा माबानाय हिसाबैबो जोङो बिबारफोरखौ, होनायखौ नुनो मोनो नों नंगौना नोंथां, जेनेबा जों बिबारखौ जेनेबा गोबां रोखोमनि बिबारफोर मोननो हायो बेफोरनि मादाव औ जोंङो गलाब बिबार, गेन्जि बिबार जबा बिबार आरो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं बेफोरो माने गोबां बिबारा माने मोनसेल गाबनिबो जाया, बेयो माने गोबां रोखनि बा कालारनि गाबनि जायो जेरै जोङो बुंनो हायो गोजा गोमो गोथां गलाब, गुफुर अबेबा अबेबा एसे जारें आरो अबेबा बायदिया माने खमला गाबनि बायदि बायदि थायो आरो जों माखासे जेनेबा बिफां ओ फिफांफोर दङ बेफोरबो माने जोबोर माने समायना समायना समायना माने बिबार बारो जेरै जों कृषण सुरा राथा सुरा बेफोर माने जों जोङो लामानि गेटफोराव साजायनाय महरै बेफोर बिफांफोरखौ माने गायो जाय फोरा माने बिबार बिबार होयो आरो आरो माखासे
बिलाइफोराबो माने बिबार बि माने बिबार बादि गाबनि बो दंङजाय फोरा माने समायो आरो बिबार बायदिनो बेफोरखौबो जों बिबारावनो हमनानै लायो नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा
औ ओ नोंथांनिफ्राय गोबांखिनिखौ मिथिनो मोनबाय नङा होनबा बिबारखौ जों मायाव बाहायो बा बिबारनि गाबफोरनि सोमोन्दैबो मिथिनो मोनबाय बेबायदिनो जेरैहाय गोबां रोखोमनि बिबार दं औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया नंगौ जेरैहाय जोंङो बिबारनि गोबां रोखोमनि जेरै नार्सारिफोर खुलिनानै गोबां रोखोमनि फालांगिफोरबो जोङो मावनो हायो नङा होमबा? गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो जेरैहाय जोङो ओम सान बिबारफोरनि जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो सान बिबार निफ्राय बिनि उनाव थाव दिहुननानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि आबाद मावोना सान बिबार बायदिनिबो बेबायदिनो आरो नफोरावबो जोंङो साजायनो थाखाय गोबां रोखोमनि बिबारफोर गायो जोङो जेरै सान बिबारखौनो जा गलाब बिबार फोरखौ आरो ओ जोंनि जेरैहाय जोङो बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं जेरैहाय जोङो लटास लटासआथ' जोंनि जोबोद माने औ हारिमायारि बिबार न बेफोरखौबो जोङो फुख्रिफोराव गायना लानाय बा बायदिखौ। जोङो नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेबायदिनो गोबां‌ गिदिर गिदिर पार्कफोरावबो बेफोरखौ माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना बे जेरैहाय गोबां दं जोंनि फदुम फुख्रि फुख्रि होननाय बेबायदिबो जायगाफोर दं जों खोनानोमोन जेरै गोबां जायगा जायगायाव जोङो नुनो मोनदों नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां आरो बेजों नोंथाङा बुंदों जे जोङो सान बिबारखौ माने थाव आबाद मावनानै माने जों थाव दुंनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेजों लोगोसे जोंहा माने बिबारनि आबाद मावोबा नार्सारि खुलियोबा मान जों रां खामानिनायनिबो गोबां सुबिदा मोनो बेनिफ्रायबो जोंङो माने दा रां आरजिनायनि बिराद मोजां जोङो मोनसे माने गोरलै आरो माने बेयावथ' बांद्राय खरसबोथ' थांखाया नोंथाङाथ' थिगखौनो बुंनो आरो मिथिखायो बयबो माने बिबार बिबाराव माने बांद्राय माने जोंहा एसेबां खरस खालामनांगौनि गोनांथि गैयामाने बि माने एसे बिजने गोलैयो आरो म जायनिफ्राय जोङो रांखौ बांद्राय गोबां रां गारालासिनो माने एसे खम बिबांनि माने रां ओ माबा खरस खालामनानै जोङो गोबां माने रां बुथुमनो हायो एबा आरजिनो हायो बे जों लोगोसे माने जोंङो बिबारखौ‌ जेबोला माखासे खिथिबो मावोना जोङो जेनेबा गोबां बिबांनिबो मावो जेरै गेन्जि बिबारफोरखौ जोङो हाबा फोराव माने मन्दिर बायदिसिना साजायनाय हाबायाव माने जोङो गेटफोराव साजायनाय गोबां माने बुरजा बुरजा माने जाय जेराव जों माने बिराद गोबां बिबांनि बि बिबार नांगौ जायो बेफोराव जों माने बांसिनै जोङो माखौ माखौ आबाद मावनाय नुयो होनबा गेन्जि बिबारखौ नङा होनबा? गेन्जि बिबारावथ' नोङो जेनेबा फांसे बिफांआव नोङो ओ गोबां बिबार बारोबाबो नों द दस्था बिसथाजोंनो जेनेबा जोंङो ओ फांसे बिफांनि फ्राय सेजौ गाहाम रां खामायनो हायोब्ला जोङो जेनेबा बाजौथा बिफां गायोब्ला गेन जि गायोब्लाबो आबाद मावोबा जोंहा बेसेबां रांनि मुलाम्फा जागोन नंङा होनबा बेयावथ' जोंहा बांद्राय रां खरस खालामनांगौनि गोनांथि गैया नङा होनबा थे ना मा बुङो नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ नोंथाङा थिनो बुंदों बेबायदिनो आरो जोङो गोबां जायगायाव फोराव जेरै बिबारखौ लानानै फालांगि खालामनाय नुयो नंङा होनबा आरो मन्दिरफोरावबो बा न'खर फोरावबो जोंङो फुजा होयोबा बा नखरनि माबा मोनसे हाबा होखा जेरावबो जोङो बिबारखौ बाहायनांगौ जायो बेनिखायनो न'आवबो थाखायो बिबारा आरो जोंङो बेफोरखौ माने आबाद मावनानै माने बा नार्सारि खुलिनानै बा न'आवनो एसे ओ जेरै बिनि बेगरफोरखौ दोननानै बिनि बिनिफ्रायनो माने बिबार फुलि खालामनानै जोङो बेफोरखौ जों फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो नंङा
औ आरो जोंहा माने बेगरल' दोननायजों मा माखासे माखासे बिफांखौ जों माने दा दानायाव जों खलम होनानैबो गायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरै गलाब बिबारखौथ' जोङो माखासेफोरखौ जों
दालायजोंसो औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ
आरो जोङो जेनेबा बिबारखौ जोङो जेसे हागौ एसे माने गायनाय गायोब्ला बा माबायोब्ला आं माने साबसिन न'फोरखौ समायसिननाय नुयो।
औ नंगौ नंगौ। औ बेबायदिनो जोङो फरायसालिफोरावबो जोङो बिबार बागानफोरखौ बानायनांगौ। नङा होनबा ओ जेरैहाय औ आरो मन्दिर मन्दिरफोरावबो जोङो बेबायदि बिबार बागानफोर खौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर नार्सारि बानायनायखौबो जों दानिया आथिखाल मुगायाव नुनो मोनो बेबायदि जेरै फरायसालिफोरावथ बिबारनि जेरै बिबार बागान बेथ थाख खानांगौखा मानो होनबा बियो मोनसे जेरैहाय नुयावबो साबसिन समायना नुहैयो आरो माने बिबार बि बिबारजों माने गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोंनि आबहावायाबो मोजां जानानै थायो नङा होनबा?